औ हागोन नोंथां।
माने बर'फोरनि माखासे माने एवफ्रामनानै जानाय एबा एम्फौ-एनला जानाय नाय बायदिफोरखौनि सायाव रायलायनो सानदों
औ नोंथां सावरायजागोन।
ओ बर'फोरनि माने एवफ्रामनानै जानाय एबा जो ओ एम्फौ-एनला जानाय होननानै बुङोब्ला जों माने गोबां रोखोमनि मोननो थाङो ओ एवफ्रामनानै जानाय हिसाबै जेरै जों बेदर आरि एवफ्रामनाय बा माबा मोनसे जेनेबा फिन दि मैगं-थाइगं एवफ्रामनाय, आलु एवनाय बायदिफोरखौ ना एवनाय बायदिफोरखौ जों मोननो हायो बेबायदिनो एम्फौ एनला जानाय हिसाबै जोङो मोननो हायो जेरै- खां ख्राइ जानाय, साम' जानाय, बिदिनो सिंखावरि बा एंखावरि, बिदिनो गांजेमा बायदिसिना जानाय बेफोरखौ जों मोननो हायो। बिनि गेजेरजों ओ बेफोरबायदि जानाय लोंनायनि गेजेरजों जोङो मिथिनो मोनो जे बर' ओ बर'फोरा माखासे माने दे हायाव जानाय माखासे जेंना, जेंना मानि जेनेबा ओ बिदिनो बायदि रोखोमनि बेराम आजार बायदिफोरखौ माने ओ हामहोनो थाखायबो खायसे खायसे जानायफोरखौ जायो होननानै जोङो मिथिनो मो नो।
जेरै रोमोयोब्ला खांख्राइ सावनाय बायदिफोरखौ जानाय बेफोरखौ जों मोननो मोननो हायो बिनि अनगायैबो जेरै ओ मानिमुनि बायदिफोरखौ जानाय माने एवनानैबो जाजायो बेयो भाजा मानिमुनि बायदिफ्रा बेबायदिबो जानायखौ जों मोननो हायो आरो बिदिनो ओ दैज्लां बोथोराव आबाद मावनाय समावहाय आबादारिफोरा जेब्ला बा ओ आबाद औ हालेवनाय समाव ओ दुब्लि बारियाव ओंखाम गुदुंजों जेरै बिदिनो इंखावरि बाथोन बा ना बाथोन बिदिनो ओ गांजेमा बाथोन बा खांख्राइ बाथोन बिदि मोनजायोब्ला माने खहाबो होननाय ओ जों मिथिनो मोनो बा नुनो मोनदोंबो।
बेबायदिनो जों बर'
फ्रा एवफ्रामनानै जानायनि बेलायाव जेरै ओ माबा माहोनो बेदर फिसा जानाय बिनि अनगायैबो जेरै आलु भाजा जानाय बिदिनो ओ माखासे मा होनो भिन्दी भाजा बा बिदिनो फटल भाजा एवफ्रामनाय बेफोरबायदिखौ जों मोननो हायो, माने बिफो रबायदि जानायावहाय बर'आइजोफोरा माने जोबोद आखा फाखा होननानै बुंनो थांगोन, मानो होनबा बर'फोरा बर' आइजोफोरा माबे ओंख्रिजों बा माबायदिखौ माबा माबे बु स्थुखौ माबायदि सङोब्ला माबायदि एवोब्ला गोथाव जायो आरो मा ओंख्रियावहाय माखौ होदेरोब्ला माने मिलौहाब जायोबा मोदोमो बेफोरखौ जोङो माने मोननो बा मिथिनो हायो, बिसोरनि रोंगौथिखौ आरो जोङो जेरै साम' ओंख्रिखौ एवफ्रामनाय माने एवफ्रामनानैबो जायो आरो ना साम' ओंख्रिखौ माने फाजा जानाय आरो सबाय ओंख्रिजोंबो जानायखौ जों मोननो हायो एवफ्रामनानै जानायावहाय जेरैबायदि ओ गंगार दुन्दिया, दुन्दिया बिलाइ आरो खायसे नोरसिं बिलाइखौबो होयो आरो खायसे ओ मा होनो बोरमा दारि होनो जायखौ बेखौबो होयो माने अन्थाइ बाजाब माने बेफोर बायदि रोखोम बायदि रोखोमनि होनानै मिथिंगानिफ्राय मोननाय बिफां-लाइफांखौ होनानै माने जानायखौ जों नुनो मोनो। आरो बेनि अनगायैबो माने ओ एवफ्रामनानै जानायनि अनगायैबो जेरै सबाय ओंख्रिजों जानाय, आलु ओंख्रिफोरजों जानाय बायदिफोरखौबो जों मोननो हायो साम' ओंख्रिखौ साम'खौ। आरो ओ बेफोरबायदि जानायावबो जोङो बे एखे रोखोमैनो मोन मोनो माने ओ इदिनो मुगा दुन्दिया बायदि होनायफोरखौ मोनो इदिनो बे बेदर फिसा जायोब्ला जेरै खुसिया बेदराव नोरसिं बिलाइ आरोव अन्थाइ बाजाब बि बिलाइ बायदि होनानै संनायखौ जों मोननो हायो। आरो नोरै एन्जर बेदरफोराव नोरसिं बिलाइ बायदिफोरखौ जों मोननो हायो। बिदिफोरबायदि होनानै जेरै एवफ्रामनाय जानाय बायदिखौबो जों मोननो हायो आरो मोनो बर आइजोफोरनि मखजाथाव रोंगौथि महरै जों मोननो हायो जेरै ओ ना मेनाय ना मावा मेनाय ओमफ्राय बिदिनो ओहो ओ
खांख्राइ बाथोन देनाय बायदिफोराव जोंङो जेरै ओ खांख्राइखौ खायसे खायसे सावो आरो खायसे खायसे एवफ्रामो सावनाय सावनायाव जेरै जोंङो खांख्रायजों लोगोसे बानलु आरो सामब्रामखौबो सावफा फायो बेबायदिनो संख्रि होनानै देनाय जायो। ओमफ्राय बेबायदिनो एवोब्लाबो बे एखे रोखोमैनो जेनेबा सामब्राम आरो बा बानलु संख्रि हालदैखौ हरखानानै थावाव एवनाय जायो ओमफ्राय बेबायदिनो बोखांनानै थुसियाव देनानै लानाय जायो।
बेबायदिनो गांजेमा बाथोन आरो इंखावरि बाथोन बाथोन बायदिफोरावबो जों मोननो हायो बाथोन देनायनि बेलायाव आरो मेनायनि बेलायाव जों मोनो जेरै ओ ना बिदै मेनाय बिदिनो दाउ बिबु मेनाय बायदिफोरखौ जों मोननो हायो आरो बेबायदिनायनि मेनायनि मेनायावहाय ओ अराव सावनाय जायो। बिदिनो दाउ बिबुजों लोगोसे हाल्दै संख्रि होखानानै बानलु सामब्राम होखानानै ओ अरखियाव एफबनाय जायो बिदिनो दसे समनि उनाव जेब्ला ओ मोनदों मोनाखै बेखौ एसे नायफामनायनि उनाव जेब्ला मोनबायबायायदि मोनो अब्ला बेखौ बोखां नानै ओ जानाय जायो।
बेबायदिनो माने बरफोरनि एम्फौ एनला जानायनि बेलायावहाय आरो मोनबावो जेरै इन्दि एम्फौ जानाय इन्दि एम्फौखौ बरफोरा ओ मुलि महरैबो बाहा बाहायो जेरै स्थर जायोब्ला बेखौ आलुजों एवनानै जायोब्ला सिथरा हामो होननानैबो मा होनो बरफोरा फोथायो थिग बेबायदिनो ओ इम्बुय इन्दि एम्फौआवहाय जोंङो भिटामिन सिखौ ओ भिटामिन बि खौ मोननो हायो थिग बेबादिनो बेखौ जायोब्ला देहानि माखासे ओ नांगौ जानाय भिटामिनफोरखौ जों मोननो हायो होननानैबो बुङो। बेबायदिनो जेनेबा बरफोरनि एम्फौ जानाय बिदिनो एवफ्रामनायनि बेलायावहाय जों बायदि रोखोम नि बेदर फिसा एवनाय बा ना एवनाय अमा बेदर एवनाय बिदिनो ओ दाउ बिदिनो मा होनो बोरमा बेदर बायदिफोर एवनाय बायदिफोरखौ जों मोनो ओ दा नोंथाङा ओ बेफोरबायदि माने एवफ्रामनाय एबा इदिनो ओ एम्फौ एनला जानायनि बेलायावहाय माबाफोर फोरमायनो सानबावदों नामा?
औ नोंथां थारैनो एम्फौ एनला जानाय होनना बुङोब्ला जोंहा मुंफोरनो हायैदि जों ओ लाथा एम्खौखौनो होननो हायो बेखौ जोंङो नखराव गाव जानायनि अनगायैबो गोबां फालांगि बिथिङावबो जों बेफोर ओ एम्फौखौ फिसिनायखौ नुनो मोननाय जायो मारै होनना बुङोब्ला जोंहा जेरै एम्फौखौ नखराव जानायनि अनगायैबो जोंहा गोबां बिबांनि फिसिनानै जों बेफोरखौ फानहरो फानहरनायनि गेजेरजों जों रां आरजिनाय जायो आरो बेनि अनगायैबो बेनि फिथोबफोरखौबो जोङो उम एखनबा फानहरो आरो एखनबा न'खरावनो थावख्रि लुनानै खुन्दुं दिहुननायखौ जों नुनो मोननाय जायो जेरै एम्फौ फिसियोबा जोंहा गोबां लाब जानायखौ नुनो मोननाय जायो। ओ बायदि बायदि बिथिं जेरै गाननाय जोमनायफोर आरो फालांगि बिथिंफोराव जोंहा गोबां मुलाम्फा मोननो हायो। बिनि अनगायैबो जोंहा एम्फौ एनला जानायनि सोमोन्दै बुंनो थाङोब्ला जोंहा बर'फ्रा गोबां एम्फौ एनलाफोरखौ जानायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो जेरै बर'फोरा दैयाव मोननाय गांजेमा सिंखावरि ओ एम्बु बायदिफोरखौबो जों गोबां बिबांनि जानायखौ नुनो मोननाय जायो। ओ बेबाय दिनो जोङो गुबुन गुबुन बिथिङाव नायोब्ला एम्फौ एनलानि बिथिङाव नायोब्ला जोंहा ओ जेरै बैसागु बोथोराव जोङो ओ एम्फौ एनलानि बिथिङाव नायोब्ला ओ खैजोमा बेखौबो गोबां बिबांनि जानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो बेफोरनि अनगायैबो जोङो गोबां हाग्रानि बायदि बायला ओ एम्फौ एनलाफोरखौ जायो जेरै ओ जथा बेरे, मौ बेरे, थिंख्लि बेरे, हान्दिलर बेरे, बायदि बायदि बेरेफोरनि बिदैफोरखौबो बर'फ्रा गोबां बिबांनि जानायखौ नुनो मोननाय जायो। बैफोर बेरेफोरखौ हाननायाव जोंहा गोबां खस्थ' जायोब्लाबो जोंहा बेफोर ओ बेरेफोरखौ हाननानै जानाय जायो ओ जेरै जोङो बेरेफोरनि बिथिङाव नायोब्ला मौ बेरेनि जा बिदै बेखौ जों मुलि हिसाबैबो बाहायनायखौ जों नुनो मोननाय जायो मारै होनना बुङोब्ला जोंहा गुजुनाय एबा कब जायोब्ला जोंहा मौ बिदैखौ लोङोब्ला गायो होननानै मोनथिनो मोननाय जायो एबा सुबुंफोरा बुंसोलायो। बेनि अनगायैबो एम्फौ एनलानि बिथिङाव नायोब्ला नोंथाङा बुंनो हानाय बायदिनो जोंहा एनजरफोरखौबो जों गोबां बिबांनि जानायखौ नुनो मोननाय जायो। बेखौ जोङो अन्थाइ बाजाब बिलाइजों जानायखौ नुनो मोननाय जायो, बेजों जायोब्ला ओ गोबां गोथाव जायो होननानैबो मिथिनाय जायो एबा जोंबो जानो मोनदों। बिनि अनगायैबो जों नायनो थाङोब्ला औवानि एम्फौ, गयनि एम्फौ बेफोरखौबो जों जायो जायनि थाखाय जों ओ गुबुन हारि एबा साखाथि फाखाथि थानाय गुबुन हारि फोरजों मु मोनसे समाव मुगै जादोंमोनबो। दा आथिखालावबो मुगै जानायखौ जों नुनो मोननाय जायो एफा एनै। बेबायदिनो एम्फौ एनला जानायनि बिथिङाव जों गोबां बिबांनि सावरायबावनो हायो जेरै जोङो ओ दहाय बुंलांनाय बायदि नोंथाङा बुंलांनाय बायदि ना बेफोरखौबो जों ओ एखनब्ला ओंख्रि संना जायो, एखमब्ला मेनानै जायो एखनबा एवफ्रामनानै एबा एवनानै जायो। बायदि बायदि राहायै जों बेफोरखौ जानायखौ नुनो मोननाय जायो। आरो बेनि अनगायैबो जोंहा नाफाम बानायनानैबो जायो। नाफामा जोंहा बर' हारिनि मोनसे दोरोङारि जाग्रा मुवा। बेखौ जों नानिफ्रायनो बानायनायखौ नुनो मोननाय जायो एबा बानायो। दा बेफोरबायदिनो जोङो एम्फौ एनलानि बिथिङाव नायोब्ला गोबां बिबां गोबांनि एम्फौ एनलाफोरखौ जों जानायखौ जों बे सावरायनायनि गेजेरजों सावरायजोबबाय नाथाय बे सावरायनायनि गेजेरजों जों एम्फौ एनला जानायखौ बेखिनियानो जाबाय एबा सावरायजोबनो हाबाय होननानै आं सान- सानाखै मानोना गोबां एम्फौ एनलाफोर खौबो जोङो जाबावो नाथाय जों दा बे सावरायनायनि गेजेरजों गोसोखांजोबनो हायैनि जाउनाव ओ आरो जोंहा सावरायनो लानाय आयदानि जा टाइम बेबो जानायनि जाउनाव जोंहा बां सावरायबावनो दंबाबो सावरायनो हानाय जानाय नंलिया दा बेखिनियावनो दिनैनि सावराय फरायनाय आयदाखौ दोनथनोसै नामा नोंथां?
औ जागोन नोंथां।
औ।